हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां मा-मा खालामदों?
औ दंङ
उम औ
थांङा
दंङ नै ओरैनो बारसो जागासिनो ओरैनो जिरायनानै। बोथोराबो गरमथार नालाय
मोजाङैनो दंङ
औ मोजांङानो नोंथाङा माब्रै खबरा?
दासान्दिथ दंङ मोजांङै
उम
नोंथांङाथ मिथिगौ ओ दावबायनाया जोंनि जिउआव बेसेबां गोनांथार थ माने नोंथांङा दावबायनायनि सोमोन्दै माबा एसे बुंनो सानगोन नामा?
औ दावबायनाया जो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानोना होमबा जोंङो ओ मोनफ्रोम जायगानि जेरै आबहावाया आलदा आलदा जायो। ओ बिनिखायनो जों दाव-दावबायनांगौ मानोना जोंनि बा गावनि थाखानाय ओ जायगानि आबहावाया आलदा बा गुबुन जायगायाव जों थांङोब्ला गुबुन आ-आबहावाखौ मोनहैयो बा बिसोरनिफ्राय बिसोरनि ओ माखासे थानाय जानाय बा बिसोरनि बा बायदिसिना खान्थिफोरखौ जों सोलोंनो हायो आरो। ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोंङो उम नोंथांङा ओरैनो औ मा माबा होनदों?
नोंथांङाथ थिगखौनो बुंदों माने गावखौल मिथिनानै एबा गावखौल सिनायनानै जबाय थानानै थाब्ला जाया। माने गुबुन गुबुनफोरखौबो आरो गुबुन थावनिफोरखौबो नायदिंनानै नायदिंनाया मोजां। गावनि थाखायबो गावनि देहानि थाखाय बेबादिनो सोलोंथाइनि थाखायबो मोजां।
औ सोलोंथाइनि जायखिजाया माबा माबा मोनसे जों गोदान माबा मोनसे सोलोंहैनो हायो जों गुबुन जायगायाव थांनानै बै जायगानि जायगानि माखासे
नंगौ माने जायगानि मि औ मिथियै जाय गानि माने मिथियि खोथाफोरखौ मिथिनो हायो आरो। नोंथाङाथ मिथिगौ माने ओ बिजाब फरायनायनिख्रुइ दावबायनानै मोननाय ओ गियाना बेसेन बहरा होननानै।
औ औ बिनि बिनि बेसेना बहरा मानोना जों ओ गाव थांनानै बा गावनो ओ मोनसे बिनि एक्सपिरियेन्स लानाया माने माबा मोनसेखौ जोङो बबेबा। बिजाबनिफ्राय बा लेखानिफ्राय फरायना मोननायनिख्रुइ जों गाव थांनानै ओ थांनानै नायनानै दांनानै मोननाया माने बेसेन गोनांसिन। फिन आरो गुन गोनांसिन औ।
बेबादिनो माने दावबायनांगौ आरो गोजानाव हाङाब्लाबो माने जा हायो। साखाथियाव गामिनि एबा एसे खाथियावनो थांनानै दावबायनो दावबायनाया मोजां।
औ।
गोसो जुदि गिलिर जाना थायोब्ला माने स्रां मोनो आरो एसे दावबायनो थाङोब्ला बेनिखायनो दावबायनाया गोनांथार होननानै साननो हायो।
उम नोंथाङा दाउ ओ दासिम गोबां जायगा दावबायफेरबायना फेराखै?
माने दावबायनाय होनोब्लाथ आङो बेबादि बारा गोजानाव थाङाखै बेबादिनो एसे ओ खाथि खाथियाव आरो गुवाहाटटिफ्राव थांनाय जादों।
औ औ।
एसे मोजां मोजां मोजां जा थावनि दं। बेफोरखौ नायदिंना फैनाय जादों।
औ
नोंथाङा दावबायफैबायना
उम दावबायदों एसे दावबायनायालाय ओ जों आसामाव थानाय हिसाबैथ आसामनि जों ओ माखासे जायगाफोरखौ दावबायबाय। बेरायनानै जों नायबाय बेजों लोगोसे आरो ओ। जोंनि आसामनि आसामनि बायजोनि रायजोफोरावबो मोनफा मोननै रायजोफोराव दावबायबाय आरो जेरै जों शिलं उम। अरुनाषल आरो लोगोसे वेस बेंगल उम उम। बेफोरावबो दावबायदों आरो ना
नंगौ माने बेफोर दावबायनायनि हेफाजाबावनो जों माने गुबुन गुबुन थावनिनि मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनानै माने गियान आरजिनो हायो
औ
गोबां सुबुंफोरजों रायज्लायनानै मोजां मोनो आरो माने गोबां गियान मोनो बेफोरानो आरो
उम जों मानोना जों बेलेगाव गुबुनाव दावबायहैयोबा जों बिसोरनि रावखौबो सोलोंनानै फैनो हायो
नंगौ बेयो सैथो
अ बिसोरनि आरो जों बिसोरनिओ बिसोरनि थानाय जानाय जिउ खुंनाय राहाया माबायदि जों बेखौबो मिथि ओ मिथि फिनो हायो बा न जों थांनानै नु नायनानै बा सोलोंनो हायो बा जों मिथिनानै मोनो
बेबादिनो ओ माने गुबुननि हारिमुखौ मिथिनो हायो ना नोंथां बेफोरखौ मिथिना मिथिना लानाया मोजां जिउ आव गोबां माने हेफाजाब फैयो
मिनथिनांगौ
नंगौ
उम आल्दा आल्दा हायोब्ला गो आलदा रायजोयावबो दावबायहैनाया मोजां खाबु मोनोब्ला मालाबाफोर
नंगौ
उम
जा हायो माने दावबायनांगौ आरो जिउआव जेसेबां हायो
औ
नआवल थाबाय थानानै मा जानो बेफोरखौ दावबायनानै लानांगौ गोबां जाहोनबो थायो दाब बायनो हायैनो जेनेबा जेनेबा ओ रां रुफानि आंखालाव
थायो औ उम
सम थोस्लाबियाव बेबादिनो थांनाया जायो
उम
बो जा बेफोरखौ एसे मेनेज खामनानै दावबायनो थांनाया मोजां
औ नोंगौ दावबायनांगौ ओ मानोना जोंनि ओ समखौ मोनबाय थाया माने जेब्ला खाबु मोनो बा जेब्ला एसे जों रां खावरियाथ आरो एसे प्रब्लेम जायो बयनाबो सम सम उम थेवब्लाबो जों खाबु मोनबाथाय दावबायनांगौ आरो
नंगौ बे खाबु खौ माने हगारनो नाङा आ
औ खाबुखौ हगारनाङा ओमफ्राय नों औ औ
गोजानाव नङाबोला माने जा खाथि खालायाव
औ उम गोजानाव नङाबा ओं बिदिनो ओ गावनि रायजोनिनो खाथि खाला ओ जिल्लाफोराव
नंगौ
खना खनला बबेबा जिल्लानिनो बबेबा मोनसे आलदा ओन्सोलाव बेफोरबायदियाव जों बेरायनो हायो बा बेरायनानै जों मिथिंगायारि समायनाखौ जों नायनो हायो औ
बिथां आथ मिथिगौ माने दावबायनायनिबो गोबां रोखोम थायो जेरैबायदि सोलोंथाइ दावबायनाय जारिमिनारि दावबायनाय समाजारि आरो माने बेबादिनो गोबां दङ थ' सोलों थाइनि दाव बायनाय बुङोब्ला जेनेबा ओ बेबादिनो फरायसालि एबा गुबुन गुबुन सोलोंथाइ इनस्टिटिउसन थायो नालाय बेफोरनिफ्राय ओ दावबायनो लांनाय जायो टिमै बेब बेयाव मोजां जायो आरो गासै ज ज लोगोफोरजों थांनानै
औ
माने गंसे जायगायाव ओ नायनाय माने बियो मिउजियाम थायो बेबायाददिनो गोबां थायो। बेयाव माने गोबां गोदोनि जारिमिनारि बाथ्राखौबो मिथिनो हायो।
उ
बेबादिनो गियान लानो हायो आरो दावबायनायनिफ्राय जारिमिनारि बुंब्लाथ' सिग गोदो जा जाबोनाय बेफोरनि बाथ्राफोरखौ गुबुननिफ्राय गुबुन थावनियाव बेरायनानै मिथिनो मोनो।
औ
बेखायनो बेफोरखौ गोनांथार होननानै बुंनो हायो।
ओम जों ओ दावबायनांगौ बे जोंनि ओ गोदोनि जारिमिनारि जायफोर थावनिफोर दङ ओम बेफोरखौ बेफोराव दाव बायरिया मोजां ओ मोजां माने मिथिनानै मोनो। गोदोनि माखासे जारिमिनफोर खौ जेरै जोंहा ओ तेजपुरावबो तेजपुराव दावबाय जायो ओमफ्राय ओ बिथिं दिडिमापुराव दङ जोंनि ओ बर' रायजोनि माखासे नेरसोनफोर बेयाव जों दावबाय जायो। बिदिनो आरो गोबां दङ। बबा बबावबा थाखोमानानै थानाय माखासे जायगाफोरखौ दावबायनांगौ आरो ‌।
नंगौ बेबादिनो माने ओ रांनि आंखाल जादों होननानै न'आव गम जम जिरायना थानो नाङा आरो।
औ औ
जा एसे हायो बेखौनो हारसिङैब्लाबो लोगोफोरजोंब्लाबो एबा फेमिलि नखरफोरनि सोद्रोमाफोरजोंब्लाबो थांनानै ओ गुबुन गुबुन थावनिब औ नायगिदिंनाया मोजां जायो।
नंगौ
बेखौनो बोनो हायो आरो। गोनां होननानै बेनिखायनो ओ नोंथाङाथ' मिथिखागौ आथिखालाव दावबायनाया माबाददि गोनांथार जाना फैदों बयखौबो माने ओ दावबायनायखौ बांसिन नुनाय जायो आरो आथिखालाव।
नंगौ ओम आरो बे-बेफोरफोरखौ जों जायगा जायगायावबो माने दावबायग्रा जायगा बा नाय ओरैनो बायदिसिना ओ नाय नायथावना सो ना होनबा? जायगाफोरखौ माखासे जायगाफोरखौ बानायनांगौ आरो दायो बानायबा साबसिन होनबाना जोंनाव जों गावसो थेवबो दावबायनो हाबाय। लोगोसे ओ आल दानि आलदा रायजोनिफ्रायबो दावबाय फैनानै माने दावबायफैनायजों बोजोंनि मा जोंनि ओनसोलनि रांखान्थियारि बिथिङाव माने रांखान्थिया जौगाखां होनोनो हायो आरो बा जौगाखाङो बेबायदि दावबायनायनि मोनसे दावबायग्रा जायगा बानायना होनायनि गेजेरजोंबो।
नंगौ। बेनिखायनो बेयो गोनांथार होननानै मिथिनाय जायो।
औ दावबायनाया गोनां।
दिनै दोनथ'नोसै नामा?
उम दे। नोंथां। होमबालाय दोनथ'नोसै दे।